हेल'
औ खोनादों ना औ नेटवर्कनि प्रब्लेम नङा दा ना
ओहो नङा
औ दे बिदिब्ला जोङो ओम आबहावानि सायाव रायज्लायफिनसै
आबहावानि सायाव रायलायजागोन
औ आ जोङो आबहाव होनबाथ' बोथोर ना
औ औ आबहावा ओम आबहावा माने ओम
जोंहाथ' बोथोरा जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन जायो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बोथोर दुङा सुवा बा गुसु बबेबा जायगायाव गुदुं बेफोर बायदि ए जोङो औ ओ नोंथाङा ओ बबे जायगायावहाय गुदुंसिन जायो बेखौ मिथियो नामा
औ मोनथियो राजास्थानावहाय
औ बेवहाय अखानि बिबाङा खम जानांगौ ना
औ औ बेवहाय खम
औ दा होमब्ला नोंथाङा ओ अखानि बिबाङा खम जायोब्ला मा मा जेंना जानो हागौ जोंनाव बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
जोङो अखानि जेंना अखानि जेंना जायोब्ला जोङो गोबां सैनांगौ दैनि आंखाल गोबां जानो जानायखौ जों नुनो मोनो जों गोबां दैनि दामफोरा जों गोबां दैनि दामफोरखौ बारायनाय मोननो थाङो गोबां जों लोंनो लोंनो थाखाय जों बायनो गोनां जायो दैखौ जेन जोङो गावनि जायगायाव मोना जेन जों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनांगौ गोनां जायो जों गोबां थाखा रां रां गारनानै जोङो गोबां गावनि गांनायखौ जों सुफुंनो गोनां जायो आरो बिदिनो गोबां जोङो दुगैनो लोबनो थाखाय गोबां दैनि आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ दा बेबायदिनो आ जोंनि आसाम स्टेटआवहाय जुदि अखानि बिबाङा खम जायोब्ला जोंहा आबाद मावनायनि थाखाय गोबां खहा जागोन
औ औ नंगौ
औ आबाद मावनो हानाय नङा जोङो अब्लाना जोंनि माइनि बेसेना बांगोन जोंहा गोबां असुबिद दा जागोन जोङो अखा गैयाब्ला औ मैगं-थाइगं गायनो हानाय नङा जों दैमा-दैसा फो रा रानलाङोब्ला जोंहा दैनि जेंनाया गोलैनानै जोङो माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन।
औ नंगौ
औ जोंनो बाहायनो थाखायथ' गोबां दै नांगौ जायो दै नङाब्ला जोङो औ थांना थानायाव गोबां जेंना जागोन। दा बेबायदिनो ओ आबाद मावनाय हिसाबै जोंनाव आसामाव माइ ओ आबाद मावनो थाखायनो गुबैयै जेंनासिन जागोन।
औ नंगौ औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोंना ओ आबहावाया
औ
माबोरैहाय गुबुंले जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन। जोंनि आबहावाया माब्रै गुबुंले जायो होननो थाङोब्ला जों जोंनि खाथि खालाफ्राव जों नुनो मोनो गोबां गिदिर गिदेर माबा फेक्टरिफोर जों गायसननाय नुनो मोनो जेन जों बेफोर फेक्टरिनिफ्राय जोङो गोबां उखुन्दै जों बेखौहाय बुङो कार्बन-डाइ-अक्साइड जों बेखौ जों कार्बन-डाइ-अक्साइड गेस ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनावहाय जोंनि आबहावाफ्रा जों गारजि जानो हमदों आरो जोंनि मानसिनियावहाय बेफोर गारजि आबहावा खौ जों बारखौहाय जों मोनजायोब्ला जोंनि देहा मोदोमफ्रा जोङो बेमार जानो हागौ आरो जोंनि मोदोमावहाय जों गोबां बेमार फोरजों बेरामफोरजों सैसोनो गोनां जागोन आरो जोंनि आबहावाफोर खौ जों साखोन सिखोन लाखि नांगोन जों गोबां बिदिनो दंफां-लाइफांफोरखौहाय दानफाया लाबानो जों जों साफ्रोमबो मान सियानो साफा साफा दंफां फांसे फांसे गायब्लाबो जोंनि थाखाय बुहुत आरो जोंनि थाखाय गोबां जागोन आरो जोंनि थासारियाबो मोजां जागोन आरो जोंनो जोंनि नांगौ खिनि नांगौखिनि जोंनो अखाफोरखौ जों मोनगोन मानोना जों जे जायगायाव बेवहाय दंफां लाइफां गैया बे जायगायावहाय जों अखानि खामि अखानि खामिखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ
दा औ जोङाहाय माखासे गारि मथरफोर बांबाय नङा होमब्ला गारि मथर नि उखुन्दैफोरजोंबो जोंनि आबावाया गाज्रि जायो आरो जोंहा जेरैबायदि ओ आथिखालावथ' गोबां रासायनारि आसारफोर बाहायो दा बेफोर जों
औ औ
गाज्रि जालाङो नङा होमबा हासार बाहानायनि गेजेरजों आरो जों दैफोरखौ खौ माब्लाबा गुबुंले खालामो जेरैबायदि जोङो मुलि बायदिसिनाफोरखौ जोङो बाहायखांनायनि उनाव जोङो सुयो दैयाव सुयो दैमाफोराव सुनानै हरो अब्ला जों दैफोरा गुबुंले जायो नङा होनबा बिबायदि अ आरोहाय जोङो दाखोर दाला प्लास्टिक बाहायनाय दाखोर दालाखौ जोङो जानला मोनला जायगा फोराव गारोब्ला जोंनि जायगाफ्रानो गाज्रि जायो जोंङो बेखौहाय गुबुन दाब बसे जायगायाव ज खालामनानै गारहैयोब्ला साबसिन जागोन जोंनि आबहावायाबो मोजाङैनो थागोन । ओ बेबायदियैनो जोंङो गोबां प्लास्टिकफोरखौ बाहायोब्लाबो जोंङो दाबसे जायगायाव ज' दोननो नांगोन ए बेनि उनाव सावनो नांगोन जोङो । नङाब्लाथ' जोंनि खाफोरा गाज्रिजों गोबाव समहालागै प्लास्टिकथ' जोङो सेवनानै थाङा बे प्लास्टिकआ सेवनानै थाङाब्ला जोङो ओ गाज्रि जायो आरो आबाद मावनाय हाफोरावबो बेबायदि प्लास्टिक बाहायोब्लाथ' जोंहा गोबां खहा जायो आबाद मावनायाव जेंना सोमजियो औ दा जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंङो दंफां गायनांगोन द बिफां नङाब्ला जोंहा ओ अखा बांखानि ओ उसुबिदा जायो अखा बांखा हाया अखा हायाब्ला जोंनि जायगाया रानस्रावा जागोन जोंनि आबहावाया गुदुं थासारि मोनसे सोमजिगोन औ बेबायदि जोंनि हाफोरा गावलांगोन जोंनि जिब जुनारफोरा लोंनो थाखाय ओ दैनि जेंना गोन जिब जुनार हाग्रायाव थानाय जिब जुनार बा दै लोंनो मोनाब्ला थैलांगोन बेबायदिनो जोंहा गोबां माने अ मिथिंगानि बुस्थुफोरा ओ माने खहा जालांगोन आरो । जेंना जायोब बेबायदि
औ
ओरैनो नोंथाङा आरोबाव ओ बबेबा ओ जायगा सुबुं अनजिमा बांसिन थानाय जायगा बेखौ मिथियो नामा?
सुबुं अनजिमा थानाय जायगा होनबाथ' जों जोंनि भारत हादरावनो नुनो मोनो । जोंनियाव गोबांसिन बयनिख्रुइबो जोङो जोंनि भारत हादराव मोनफ्रोम हादरनि ओमफ्राय जोंनि हादरा बांसिन आरो सुबुं अनजिमायावहाय जों जोंनि भारत हादरखौनो नुनो मोनो ।
औ औ भारत हादरनिनो दा मोनफा मोनफा स्टेट बय बयेबा स्टेट आव बांसिन नामा? बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
आं बेखौ मोनथिया।
अ अ जेरै जोंहा उत्तर प्रदेशफोराव जोंहा बांसिन सुबुं अनजिमा दङ आरो ओमफ्राय जोंहा बिहार बिहाराव नुगोन। जोङो गोबां सुबुं अनजिमा खौ नुगोन उम दा बेफोरबायदि जाय याव जोंहा माने आबाद मावनोबो ख' बहुत प्रब्लेम जायो आरो बेफोरबायदि जायगायाव। औ मानसिफोरनि जानला मानला बाहायनायफोराबो बांसिन जायगा फोरा गाज्रि दा बिहार बायदि जायगायावनो गोबां गाज्रि जायगाया दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि आब हावाया बांसिन गुबुंले जायो आरो
औ नंगौ
औ दा आरोबाव आबहावाखौ माने मोजां खालामनानै लाखिनो थाखाय नोंथाङा आरो माबाफोर राहा मिथिबावो नामा?
आं जोंनि आबहावाखौ जों मोजाङै लाखिनायनि राहाफ्रा जों माखासे मोनथियो जोंनि जोंनि गभारनमेन्ट सरखाराराबो जोंनिया नाजादों आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय नङा होनब्ला?
औ
औ जों बिदिनो गोबां जों दानि जुगावहाय गोबां गारि मथर बिदिनो मेचिन सालायो जों गोबां बिजोंहाय जोंनि गोबां लेथ्रा उखुन्दै गयो कार्बन डाइ अक्साइदफोर ओंखारो जों बेफोरखौ जेन जों कारेन्टजों सालायो। जों दायो जों नुनो मोनो रेलगारि खारनायखौबो जों दा कारेन्टजों खारनाय नुयो नङा होनब्ला?
औ नंगौ
जों बिदिनो गोबां
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ